औ।
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ औ मा खालामदों?
ओरैनोसो दंङ नै नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो द उन्दुनानै दा सान्दि नोंथां
अ ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा कल हरदोंमोन?
अ अ दाथ बिदिनो जों मानि सोमोन्दैय रायज्लायनो नोंथां
अ मानि सोमोन्दोय
ओ हान्थामेलानि सोमोन्दैय रायलाय जागोन नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होदों हान्था मेला नि सोमोन्दै
औ हान्था मेला होनोबाथ बेनो जेनेबा जों थांलाय फैलाय खालामनायनि नंङा होनबा थांलाय फैलाय खालामनाय लामा
औ औ
ओनसोलाव हान्था मेला राहायाथ' मोजां थानांगोन आं बेखौ होनगोरसै सिगांङावनो जुदि जों माबा मोनसे बिजनेस मावोबा जोंना हान्था मेला राहाया मोजां जानांगोनांगोन थांलाय फैलायनायनि थाखाय जुदि जोंङो माबा मोनसे आबाद मावनानै जुदि बे आबाद मोननायखौ जुदि जों फानहरनोबा नंङा होमबा होमबाथ जोंनि जायगासिम सफैनो थाखाय बे बेफार फालांगिफोराबोथ फैनांगोन जोंनि जायगायाव ओमफ्राय जुदि जोंनि हान्थ खामिलाया मोजां नंङाबा बिसोर माबोरै फैगोन नंङा होमबा
औ औ
दा जोंनि ओनसोलाव दाथ‌ नुयो हान्था मेला राहाया गोबां माने गाज्रि जायैनो दंङ बुंनो थाङोब्ला दाथ' दैज्लां बोथोर
अखा हानानै लामाफ्रा गाज्रि जानानै दंजोबो
औ
जों इसे मोजां खालामनांगौ आरो
औ
औ ओमफ्रायो हमना लादो जेनेबा अबेबा मोनसे स्कुलाव थांङो गथफोरा जोंनि जायगानि गथफोरा जुदि जोंनि हान्था मेला राहायानो जुदि मोजां नङाबा गथफोरा बोरै माबोरै स्कुलाव थांगोन आरो जायहा साख्रि मावो बिसोरबोथ अफिसाव थाङो दा जोंनि जौगानाय लाबोनोबा जोंनि हान्था मेला राहाया मोजां जानांगौ आरो माबा मोनसे ओनसोलनि
जौगानाय लाबोनोबा हान्थामेला राहाया गोबां मोजां जानांगोन ओमफ्रायफ्राय जेनेबा नानै ला हस्पिटालाव हस्पिटालफोरावांनोबोथ' हान्था मेला राहाया मोजां मोजां जांगौ नंङाबा एखमबा मा जायो जेनेबा सोरबा मानसिफोरा लोमजायोबा बिसोरखौ हस्पिटालसिम लांनो थांनायावनो मानसिफोराथ सोरबा सोरबा गाव गावनि जिउखौनो खोमालायनांगौ जायो मानो होनबा बिसोरो थाबखौनो सहैला आरो जेबायदि लामा फ्राय हाखर हाला दंङ दै दङ गारिफोराथ' मोजाङै खालामलांनो हाया बिदियाव खुथ्रु खाथ्रा जायो नङा होमबा? बासल' लानानै थाङो बिदियाव खायफा खायफा माने टाइमाव सहैया आरो गावनि समायावहाय ओ स्कुल आानो हक हस्पितालानो हक अफिसानो हक बिसोर माने सहैया गावसिनि टाइमाव। दा बिदियाव खायफा बेमारिफ्राथ' गाव गावनि जिउखौनो खोमानांगौ जाखायो।
औ औ।
आरो गथ'फोराबो गाव गावनि स्कुलखौथ' होसोथारनांगौ स्कुलनि टाइमखौ।
औ औ।
दा बिसोर गथ'फोरासो पानिसमेन्ट मोनलाय लाङो नङा होमबा?
औ औ।
आं दा बेखौनो सानो ओंखायनो जोंनि हान्था मेला राहाया बिराद मोजां जानांगौ आरो ओमफ्राय नोंथाङालाय मा सानो हान्था मेलानि बागै नोंथांनि ओनसोलावलाय माबायदि जानानै दं?
औ
हान्था मेलानि
ए औ औ-औ जोंनि ओनसोलावथ' आं हान्था मेलाया दा थिगैनो दंथ'यो मोजाङैनो जेराव ओ जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदाय नोंथाङा फोरमायखाबाय बेनि सोमोन्दै ओ हान्था मेलाया जोंनि यावबो नोंसोरनि बायदिनो माब्लाबा समाव गाज्रि जायोमोन गोदो‌ गोदाय नाथाय दिनै अन्थाइ बायदिसिना बाला बेफोरखौ गारना मोजां जाबाय लोगोसेनो इथा आरि बायदिसिना दिनै जाबनानै जों दिनैथ' गोदान नुखायो गोदान जोंहा लामायाव जाबनाय मोनसे खान्थि फैदों जाययाव इथा जाबो बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो बानायो पाक्का जोंनि जा बांसिनानो माने पाक्का लामा जाजोब्बाय।
औ।
बा दा हान्था मेला होनना बुंबाथ' मिथिखायो जोंहा हान्था मेलाया गोबां रोखोमनि दङ जों बा जेराव जोङो हा लामा अख्रां लामा दै लामा बेफोरबायदि जों हायो जोङो दा सानदि नोंथाङा दानिसो फोरमायलांबाय हा लामानि सोमोन्दै हा लामायाव जोंहा बायदिसिना गारि मथर खारनायफोरा जेरैबायदि जों ट्रेन नोंथाङा दानि फोरमायदों जे जोंहा ओ हा लामाफोरा जुदि मोजां जायोब्लासो जोङो ओ थाबनो मोनहैनो हागोन जों थांखि फारसे बायदिसिना जों मुवा बेसाद बा बिजनेस खामानि मावनायफोराव जोङो मोजाङै जुदि जों हान्था मेलाखौ मोजां खालामग्रोना लायोबासो जोङो ओ जौगानो हागोन थाबैनो। जेराव जों बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगाफोराव जेरैहाय जोङो ओ गुबुन हादोरफोरनिफ्राय जुदि जों माबाफोर जाग्रा मुवा बेसाद साद बा बायदिसिना जोङो खननि मुवायानो जा बा बायदिसिना जोङो ओ लानानै फैनो गोनां जायो जिहेथु जोंनि हादराव जाखिनि दिहुनथाइ बेखिनि दिहुनथाया जोंनि थाखाय ओ थोजासे नङा। बेनि थाखायनो जोङो निफ्राय लानानै फैनो गोनां जायो। जेराव जोङो ओ जों जुदि गारिफोरजों लायनो थाङोब्ला जों ट्राकफोरजों जुदि लायनो थाङोबा जोंहा ओ गोबां सम लागोन। आरो जोंहा जिहेथु ओ इसिबां स्पिड खारा जों ट्राकफोराबो
औ नंगौ।
बेखायनो जोङो ओ रेल लामाजों लाना फैनो गोनां जायो।
औ औ। आरो जुदि जोङो हा लाम हा हान्था मेलाजों लाबोयोबाथ' जेनेबा गोबां लडावथ' लाबोनो हाया बिसोरो बुरजा थिखो नानबो थ' लाबोनो हाया। थ' बिदियाव माने बांसिन साबसिना रेलजों मोजांसिन जायो आरो। आरो बिनिफ्रायबो जुदि जों थाबसिन सहैनायाव सहैनोबा अबेबा जायगायाव जोङो रेल लामाजों थाङालासिनो नङा खि जों गारिजों थाङालासिनो जोङो माबाजों थांनो हायो फ्लाइटजों थांनो हायो नङा होमबा?
औ औ औ।
खमा बासायो आरो
औ औ औ।
औ।
नोंथाङा थार बाथ्राखौ बुंदों जोङो बेफोर बायदिनो ओ जोङो हमनानै ला गोजानद्राय जायगायाव जों हमना ला मालाबा ओ हादोमाफोराव थांनो गोनां जायो जोङो गोजान गोजान आमेरिका बा जोङो हमनानै ला सिलंफोरावबो जों हमना ला मोनसे हादोरसानिफ्राय गुबुन मोनसे हादोरसायाव थांनो गोनांब्लाबो जों नंगौ जों गासैबो समावनो जोङो ओ ट्रेन बा ट्रेनफोरखौ जों मोनजुबा। हम बेनिखायनो जोङो ओ ओ बेनिख्रुइबो जुदि जों गोख्रै थाबनो थांनोबा जों मा खालायनांगोन जोङो ओ अख्रां लामाजों थांनो गोनां जायो। जेराव जोङो ओ एर'प्लेन एर'प्लेनजों जों थाङोबा ओ जा जायगायाव जों थांनायाव सानथाम सानब्रै लायो बेजों थांबा जों सानसेयावनो मोनहैगोन।
नंगौ नंगौ।
ओ थांनाय बेफोरखौ दिनै हान्थामेलाफोर दिहुननाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जादों।
औ।
बेफोर हान्था मेलानि खोथा बुंनो थांङोब्ला जोंङो बेफोर फ्लाइटफोरजों जों बायदिसिना दावहा नांनायफोरखौबो जों नुनो मोनो। जेराव जों सिमाफोर मोजाङैनो बेंनो हायो जों गोजौनिफ्राय जों सिमा बेंनाया जिहेथु जोंखौ रावबो ओ सुथुरफोरा ओ जेबो खालामफैनो हायै बायदि जोंहा ओ बेवहाय जोङो बिरथिंबाय थायो जोंनि ओ एरप्लेनफोरा जेराव ओ जों रैखाथि बायदि ओ हानजानि थाखाय जोङो मोजाङै उन्दुनानै थानो हादों दिनैनि समाव समाव लोगोसे जोङो दै लामा होनना बुङोब्ला जों जाहासफोरखौ मिथियो नाथाय नाथाय जोङो जों जाहासफोरजों इसिबां बिबांनि जोङो ओ खामानिफोरखौ ओ जोंनि ओनसोलफ्राव मावनाय जाया नाथाय गुबुनजों लोगोसे फोरनि बाथ्रा बुङोब्ला गुबुन हादोरमानिफ्राय जोङो ओ लैथोमाफोरनि गेजेरजों जोङो ओरैबायदि थावफोरखौ लाना फैयो बा नांगौ जानायफोरखौ लाना फैयो आरो जोङो दैथायबो हरो जोंनि जायगानिफ्राय ओ गुबुन जायगायाव जों साप्लाय हरो दै लामाफोरजोंबो माने गोख्रैनो जोङो ओ जोंनि जा खामानि बेफोरखौ जोङो मावफुंनो हायो। बे ओ हान्था मेलाफोरा बेफोरबायदिनो नाथाय जों गोदो गोदायनि हान्था मेला बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा दा फोरमायनाय बायदि जोंहा जिहेतु गोदो गोदाय जुदि बहाबाफोर थांनोब्ला जोंहा ओ जेराव जोङो माबाफोरखौ बुंनो हायो जों मोसौ गारिफोरखौसो जों गोदो गोदाय
औ औ।
ओ मोसौ गारिफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ बिदिनो जोङो गोदोनि समाव मोसौ गारिफोरखौ बाहायनो रोङै समाव जों थाबायना थांदोंमोन जोंनि आबौमोना। जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आयंमोना ओ केेरासिन लायनो थाखाय गोदो गोदाय जेबो जोबोर गोजान जायगायाव जे लामाबो गैया हाग्रा बंग्रा गेजेर गेजेर। थाबाय थाबाय थांनानै थिन लाना फैनायनि खोथा फोरमायोमोन आरो जोंनो जेरै बेफोर लामाफोराव ओ जिहेथु हाग्रा बंग्रा गोजा बै समाव जेबो टाउन नोगोर जायाखैमोन बै समाव अब्ला ओ लामाफोराव माब्लाबा जिब जुनारा लोगो मोनोमोन जिबौ जिबौफोर मोनो बा बायदिसिना मोसाफोरखौ लोगो मोनोमोन। बिदिनो गोदो गोदायनि मानसिफोरा मोसाफोरजों दावहा नांनानै लामाफोराव खुन जाना फैयोमोन आरोना थै ओ आखाइफोरा बबावबा बौव जागोन खाम जागोन ओ गोदोनि मानसिफोरा बेफोरबायदिनो सोलिबोदोंमोन नाथाय दिनै ओ बिगियाननि नाजानायाव गोबां दावगाबाय जेराव जोङो हान्था मेलाफोरा जोंनि थाखाय ओ गोबां हेफाजाब होदों जोंनि दावगानायाव, ओ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो जिहेथु नोंथां मोनि ओनसोलाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला ओ दासिमबो ओ हान्थामेलाफोरा मोजां जायाखै दा बेफोरखौ जोङो ओ हान्था मेलाफोरखौ मोजां खालामनोबा जों माबायदि खामानि मावनांगोन नोंथाङा एसे
औ आं दा बेखौनो सानो माने जोंहानिथिं जेनेबा ओम एसेथ' जेनेबा दावगाबाय जोंनिथिंजाय नाथाय गासिबो जायगायाव दावगाजोबदों बेथ' नङा अबेबा गामि गोथौआव दासिम बो मोजां हान्था मेला गैया नङा होमबा? बिसोर बिराद खस्थ खालामो। थ' बेखौ आं सानो जोंनि गोलाव गिदिरफोरा नायनांगौ आरो आरो गामिनि जायफोर रोंगौथि गोनां मानसिफोर बिसोरबो जेनेबा गावसि ओ जेंना जानायखौ गावसोरो खिथाना लानांगौ। नङा होमबा खिथाना लायाबाबोथ' जों मोन्थिनाय नङा अबे जायगायाव मा जाद् दों मानो होनबा एथ' बुरजा गामि जोंथ' गामि सिं सिं थांनानै नायहैनोबो हाया एथ'ग्राब नङा होमबा ओंखायनो आं सानो गामि सिङाव थानाय जेनेबा रोंग'थि गोनां मानसिफोर जायफोरा मोनथि गौ जेनेबा अब्बा मोनसे लामाखौ बानायनोबा मारै बानायनांगौ बेफोरथ' मोनसे ओम अफिसफोराव खामानि जाय मावो बिसोरसो मोनथिगोन नङा होमबा थ' बेनि था खाय बिसोर खिथाना लाहैनांगौ आरो आर'ज बिलाइ लिरनांगौ जे जोंनि गामियावहाय बिदि बिदि जेनेबा हान्था मेलानि जेंना जागासिनो दङ' जोंनो मोजां हान्था मेला नांगौ बेफोरबायदि होननानै आं दा बेखौनो सानो ओमफाय आगोलनि जेनेबा गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग दंसै, मानो होमबा सिगाङाव नों थाङा जेबायदि बुंदों जेसेबां इसेबां खस्थ' नंगौना नङा? नाथाय दानि जुगाव गोबां मोजां जाबाय आरो हान्था मेलाया। आं दा बेखौनो बुंनो सानो। ओमफाय नोंथां नै जोंना टाइमाबो जाबायमोन आमफाय आंहा खामानिबो दंमोन एसे ओंखायनो दोनथ'नसै नामा?
औ औ दे नोंथां दे औ। औ औ दे दे नोंथां।